औ खोना
औ औ मा नोंथाङा दा?
आङो दा नै जिरायनानै दङ।
ए आंबो ओरैनो फुंनि
ए जोंहा जायाखैनो।
एै जाथ'वाखै नामा?
ओ हो जाथ'वाखैनो जोंहा दानो जाथ'आनो जोंहा दसथासोयावसो जायो।
औ जोंहाबो बिदिनो जायोमोन दा नै गायनाय फुनाय नालाय मानसिफ्रा मा होनो माइ हाजिरा गायनो थांदों नालाय जों जाफानाय जाबाय
अ मोजां दे फुङावनो जानांगो नङाबा दाना गोबां माने बेराम आजाराबो जासोगारोना जोंहा नाथाय जाथ'वाखै दानो। आइया संगासिनो
औ जानांगौ।
औ औ दे सावरायजागोन नोंथां।
होनबा जोङो मा होनो जों
हेल' खोनायासै आङो हेलौ